खोनादों
औ औ खोनाबाय न नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा मा खालायगासिनो दायो
आङो नै दा ओरैनो जिरनानै दं आरोना नोंथां
उम दा मा होनो सानसुनि जामुंफोर जाखामामोनथायां नोंथाङा
औ जाखांबाय नोंथाङा
मा ओंख्रि जायामोन
ओंख्रियाथ' बारासेबां नङामोन दालि ओमफ्राय अमा बेदरसोमोन आरोना नोंथां
अ अ गोथावानो दे
ओमफ्राय नोंथां मोननानै जाबाय
औ जाखांबाय होनबा
मा ओंख्रि जाखो नोंथा मोनालाय
औ जोंहाथ' ओंख्रिया मा होनो आलु जहलजों अमा बेदरसोमोन
आतसा
नोंथाङा मा होनो एसे दोरोदोबा मोजां जागौमोन नामा एसे बेकग्राअनाव बिराद आवास खोनाफैदों
आदसा बिदिब्ला आं दोरोदनि नोंथां एसे
औ औ औ
औ
औ दा नोंथां ओमफ्राय खबर सबरफ्रालाय बोरै
खबराथ' नै दा नोंथां गेजेरावनो आर ना
ए ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै जोबजोबबाय
गायनाय फुनायफोरा नै दा नोंथां जोबफ्रामबायानो होनजाासै दब्लायसेसे दब्लायनि बिदि दंबावो नोंथां
जोबबायानो होमबा
बेखौबो औ बेखौबो दिनै फोजोब्बायानो खोमा दहायनोजोब्बायानो खोमा बेखौ
नों न‌आव गैया होमबा ना
ओहो नोंथांा आं न'आव गैयालायो
अ होमबाथ' नोंथां जेबो खामानि मावथ'वाखैना नोंथाङा
ओहो जेबो खामानि मावाखै नोंथां
बिदिब्ला नोंथांनाव खम खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव माने नोंथां सावरायनोनानै कल खालामनाय जादों होन
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ सावरायनो हायोब्लालाय आं नोंथांजों बे आयदानि सायाव नोंथांनाव बा सोंनाय फिननाय बा खोन्थालायसै आरो सावरायलायनोसै ज एसे मिथिगौ ना होमोनदां औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय गोदोनि गोदोनि समनि माने हान्थाामेला आरो दानि समनि माखासे हान्था मेलानि बिथिङाव माने जौग हान्थाामेलानि जौगान थायिनि सायाव माने एसे नोंथाङा जा एसे मिथिगौ
गोदोनि समाव जेरैहाय जेन'बा हान्था मेलानि बिथिङाव माबायदिमोन दानि समाव समाव माबायदि हान्थामेलानि बिथिङाव। दा बैफोरखौनो माने नोंथाङा जा एसे मिथिगौ फोरमायना हरनो हागोन ना गोदोनि आरो दानि माखासे फारागथिफोर
औ हागोन नोंथां। अ आङो बिदिब्ला नोंथांनिससे फोरमायना होनि।
औ जागोन नोंथां।
जोंहा हान्था मेलायाथ' बिदिनो गोदो हायो मा होनो बिदिनो गोबां खममोन आरो। जेरै बिदिनो होननो थाङोब्ला जोंहा बबेबा फोर हान्थिनोब्लाबो बिदिनो मा होनोन गोबाव सम सम नांगौमोन आरो। मानोना गोदोनि दिनाव जोंहा हान्था मेलानि राहाया जौ हायाखैमोन। मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइया मोजां गैयैनि जााहोनाव मा होनदों बिदिनो हान्था मेलानि सायाव जोंहा जौगानो होायाखैमोन आरोना नोंथां।
आनोना
जोंहा फ्राय गोदोहाय बांसिन जोङो नुनो मोनोमोन। गराइ गारि बा बिदिनो मोसौ गारिफोर बा बिदिनो साइकेलफोरखौ जों नु थिनायफोरखौथ' जोङो बिदिनो गोबां खम बिबाङावसो नुनो मोनोमोन आरोना गोदोहायो।
ओ नंगौ।
औ जोङो बिदिनो गोजान लामा हान थिनोब्लाबो जोंहा बिदिनो गोबाव सम नांगौमोन होनोब्ला बैफोरनि थाखायनो आरोना नोंथां। जोंहा बिदिनो लामा सामाफोराबो औ जोंहा बिदिनो लामा सामाफोराबो मोजां नङामोन। बा जोंहा बिदिनो गारि मथरफोरबो गैयिनि जाउनाव गोदोनि दिनाव बेलगारिफोरजोंसो थांनांगौ जायो मोन। जायनि थाखाय जोंहा गोबाव सम नांगौमोन गोजान जायगा हान्थिनोब्लाबो। जोंहा नाथाय आ थिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां मा होनो गारि मथरफोरखौबो जोङो नुबाय। सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो आरोना नोंथां।
औ।
जाहाथे जोंहा बिदिनो मा होनबावो गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो बा बिदिनो बबाफोर थांब्रबनोब्लाबो जोंहा बेजोंनो मा होनदों दसे समनि गेजेरावनो सहैनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जोंहा मानो होनोब्ला जोंहा गारि मथरफोरा ओंखारबाय। गोदोनि बायदि जोंहा दानि जुगा गाव मा होनदों। बेल गारिफोर गैला, बा बिदिनो गराइ मोसौ गारिफोर गैला, जोंहा साइकेला दास सिमबो दं आरो ना नोंथां दंनायालाय। अब्ला जोङो मा होनो साइकेलनि बिबांखौहाय बांद्राय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनला आरो दानि जुगाव।
फोरनि सेसे जुग जाहैबाय दानि जुगाव हान्था मेलानि राहाफोरा। जोंहा बिदिनो हान्थामेला फोराव दानि जुगाव बिदिनो गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। गोदोनिफ्राय जानानै दासिमाव आरोना नोंथां।
औ औ।
जोंहा मा होनबावदों। बिदिनो हान्था मेलानि राहाफोरा गोदोनि दिनाव हायोमोन लामा सामायाबो मोजां नङामोन। नाथाय जोंहा दानि जुगाव हान्थामेलानि गेजेरजोंनो जोंहा बिदिनो मा होनदों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मा होनदों लामाफोरखौबो जोङो पाक्कानिसो नुनो मोनबावसै आरोना नोंथां दानि जुगाव।
औ।
औ आरो मा होनबावदों जोंहा बिदिनो गोबां गारि मथरफोर ओंखारबाय गिदिर फिसा बाइकफोर बा गारिफोर बा उदां जाहाज बा नावफोर बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। जे दैजोंनो खारनाय नावफोर बा गोजौजोंनो खारनाय उरां जाहाजफोर, बा हाजोंनो दावबायनाय गारि मथरफोर बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनबाय। जोङो अख्रें साजों दावबायोब्लाथ' जोंहा बिदिनो बबेबाफोर हादोराव थाङोब्ला जोंना बिदिनो थाब समावनो सहैनो हायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नाथाय जोंहा मा होनदों गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिदिखौ नुनो मोनामोन जायनि थाखाय जोंहा गुबुन हादरफोराव थांनोब्लाबो बेफोरबायदि गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो जोंहा मा होनदों थाबायनानैनो थाबायनानैनो जि ह जायाखायोन बा बिदिनो मोसौ गारिफोरजों थांनोब्लाबो बिदिनो गोबां गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरोा नोंथां। खोनाना नोंथाङा?
खोनादों नोथां खोनादों।
औ जोङो बिदिनो लेखाफोराव मोनबोनाय जे दानिया महात्मा गान्धी मोनखौनो होन बेफोरो मा होनो बिसोरो मा होनदों बिदिनो थाबायै थाबायैनो बिदिनो गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन हादोर गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन हादोर जोंनि मा होन्दों भारतखौ उदांस्रि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों नंगौना नङा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ जायनि थाखाय मा होनदों बिसोरना हान्थिनायाहाय मा होनदों बिदिनो गोबां जेंना जेंसि जादोंब्लाबो बिसोरो थाबायदों नाथाय जोंहा मा होनदों दानि गोदोहायो जोंहा दानि बायदि बिदि सुबिदा मोनब्ला बिसोरोहायो बिदिनो गोबां मा होनदों सहाय मोनगौमोन आरोना नोंथां गारि मथर थायोब्ला गोदोनि दिनावबो औ नाथाय जोंहाथ' दानि जुगाव बिदिनो गोबां गारि मटर ओंखारबाय जहा ब बिनो बबाफोर गोजान लामा हान्थिनब्लाबोथ' थैसै बा बिदिनो अबेआवबो थांब्रबनोबाबो सहैसो जोंना लामा फोरराबो मोजां जाबाय जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो दैजोंबो थांनो हासै दैफोरनि गेजेरजोंथ' जोंहा बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर नाव जाहाजफोरखौ जो नुनो मोनो जरै टाइटानिकफोर बेफोरखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
औ नंगौ दा नोंथाङाव ससे फोरमनो हागोन नामा नोंथां।
औ होगोन दा हागोन खोनादोंना नोंथां आं बुंनायखौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा जोंहा गोदोनि आरो दानि माखासे हान् मेलानि बिथिङाव नुनाय माखासे फारागथिफोरखौथ' दानिबावैसो नोंथाङानो खोब मोजाङैनो बुंथिनानै होलांबाय जोंहा हान्था मेला होनोब्ला दानि जि हान्था मेला आरो गोदोनि जि बायदि हान्था मेला बे हान्था मेलानि बिथिङाव जोंनो नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंहा दानि आरो गोदोनि हान्था मेलानि गेजेराव जों गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां हा आरो अख्रांनि फारागथिखौ जोङो नुनो मोनदों होननानै जों बुंनो हागोन
औ औ
मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समाव हान्थुनि थाखाय मोनसे मोजां लामा गैयामोन जायनि थाखाय गोबां दुख खु बा खस्थ' जेंनानि गेजेरजों हाग्रा बंग्रा सौसिनानै थांखिसि थांखिसिम थांनो गोनां जायोमोन
औ
आरो बेजों लोगोसेनो बिसोरनि गेजेराव जोंहा जि दानि मुगायाव जे मा होनो गारि मट मटर बाइक साइकेल बायदि दङमोन गोदोनि समाव नाथाय बेफोर गैयामोन गावनो हार सिंनो गावनि आइथिंजोंनो थाबायनानै ओह मानो सिखा रुवाजों हाग्रा बंग्रा दान फायनानै बिसोरो लामा सौसिलांनानै गावनि थांनो गोनां ओ थांखिसिम सहैयोमोन। दा बैफोरनि बिथिङाव माने बैसोरो गोबां खस्थ'मोन आरोना नोंथां। मानो होनोबा जोंहा जेन'बा मोनसे दाबसे जायगायाव माबा मोनसे खा गोनांथिनि थाखाय बा गावनि खामानिनि थाखाय थांनांगौ जायोब्ला दा बै जायगाया एसे गोजान जायोब्ला बिसोरो माने थाबायनानै थाबायनानैनो हरसे हरनै गाहाम लालाय लां-लांदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ
दा बैफोरजों गोबां खस्थ'मोन नोंथां जों नाहरनानै नुहुरो ओ जों मा होनो गोसोखांहरोब्लानो जों मोनथि हरखाजोबो बेसेबां खस थ'मोन सासे मानसिया ओंखाम उखै जानानै हरसे गाहाम हरनै गाहाम थाबायबाय थानांगौब्ला मा जागोन दानि दानि मुगायावथ' बेबायदि हानाय नंलाखौ आं सानो माने।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा जोंहा दानि जि गोनोखोआरि मुगाजों जिबायदि दावगा दों जोंनि बिगियानगिरिफोरा गिदिर गिदिर बिगियानगिरिफोरा जेसेबांखिनि दावगादों बैफोर दावगानायजों दावगानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव गोबां मुवा बेसाद जों नुफेरि नुफेरि मुवा बेसाद सोमजिनायखौ जों नुगासिनो दङ आरो आं आसा खालामो इयुन समावबो जों गोबां नुफेरै नुफेरै मुवा बेसादफोरा ओंखारबाय थागोन बा दिहुनजाबाय थागोन।
औ औ
बा जों दानि जि मुगायाव थाबाय थानाय बा सोलिबाय थानाय माखासे बा बेसादफोरनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि गेजेराव फार्स्टआवनो जोङो साइकेल फैदों साइकेलनि उनाव जोंहा लासै लासै बाइक फैदों बाइकनि उनाव जोंहा लासै लासै गारि फैदों उम गारियाबो जोंहा गोबां फेसिलिटिस गोनां गोबां रोखोमनि दंसै गोबां क्र'र क्र'र लाख लाख थाखानि गारि दंसै बिनि उनाव जोंहा दंबावो जाहास सिप जायखौ जों दैजों हान्थिनो हायो। आरो जोंहा बिनि उनाव दङ बिरखं गोजौ जोंहा अख्रां साजों बिर बायनानै बिरनानै माने थांखिसिम सहैनो हायो। बेफोरबायदि हान्था मेला हान्थिनो थाखाय गोबां रोखोमनि हान्थि मा होनो हान्था मेला सोमजिदों माने।
औ
सोमजिदोंथ' माने सोमजिनायाथ' सोमजियाखै हारसिंनो बेखौ जोंनि जि गोनोखोआरिगिरिफोर बा गोरों गोरा बिगियानगिरिफोर बैसोर बिथांमोना माने आ गावसिनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिहुनगासिनो दङ आरो नोंथां दा आं आसा खालामो गोदोनि ओ इयुन समफ्रावबो बेफोरो माने गोदान गोदान मुवा बेसादफोरा सोमजिबाय थागोन बा दिहुनजाबाय थागोन दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय। जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे।
औ आक दे